खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनानो मोनदों
आं फ्रि ना
औ फ्रि नोंथां
दे बिदिब्ला जोंहा बरनि गाननाय जोमनाय आरो माखासे दोरोङारि आगजुफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनि नामा
औ दे सावरायजागोन नोंथां
नोंथांनि ओनसोलावहाय उम बरफोरनि जायखि गाननाय जोमनाय बेफोरो दानि आरो गोदोनि फारागथि फारागथिफोरा मा मा नोंथां
गोदोथ' जों गोबां आइजोफोरखौ गोबाङानो जोंनि गोदोनि दख'ना नामफोरखौ आं बारा मोथिलायलाङा खिन तु गोदोनि आगर एरनाय हाजो आगर, दाउस दाउसा मोख्रेब बेबायदिनो बायदि बायदि।
गाननाय नुयोमोन आरो। थ जोंना गानो बेखौ फोरबोफोराव बहाबा माबा मोनसे आयदा फोराव गाननाय नुनाय मोनो। नाथाय ओरैनो नर्मेल दिनफोरावबा जोङो मडार्न मर दख'ना गाननायखौ नुनो मोनोसै आरो बर'फोरना बेनोस सै गामसायाथ' सिगां गामसाया सिगां निफ्रायनो मोननै मोनथाम रं गाबनि लखासोमोन जोंना बेखौ खोनो गानफिननाय नुनो मोनो आरो। दा आर'नाइयासो एसे से गोदान गोदान जादों। बारा
औ नोंथां।
हौवासाफोरनिखौथ' बारा चेन्जखौनो चेन्जखौ नुनो मोननाय जायाखै आरो खिन्थु हिनजावसाफोरनिया बिराद मर्डानायइस जालांनो हमदों आरो दायो गाननाय जोमनाय दख'नायैनो जा जोमग्रायैनो जा। गोबां मोजां मोजांबो नुयो गाज्रिखौ होनाखै आङो गोबाङानो सोलायनाय नुदों आरो नोंथांमोननिथिंबो बेबायदि नुनो मोनदोंना नोंथां?
औ
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां।
थिंबो बेबाय
दि जोङो बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावहाय औ नोंथां। औ फायबो नो ओ बुंनो थाङोब्ला दानि जेनाखि माबायावहाय न'आव दानानै नआव दानानै गाननायखौ बांद्राय नुनो मोनलिया दानि गोदान दानि गोदान मुगानि जेनाखि मिसिनारि मिसिनारि जुग फैबाय दा। जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां मानसि फ्रा सोलायलांनो हमदों जे बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि ओनसोलावहाय नआवहाय जि दानायखौ एदथबां नुनो मोनाब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय गावनि हारिमुखौ गावनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय गोबां मानसिफोरा माने बाजारनिफ्राय मोननाय जायनाखि दखना गामसा बेफोरखौ बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोनो अब्लाबो जोंनि ओनसोलावहाय माने गावनि हारिमुखौ सिबिनायखौ नागाराखै जोंनि ओनसोलावहाय। मानो होननानै गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो आबै आबौनि दिननिफ्रायनो जोंनि ओनसोलावहाय ओ दखना गाननानै दखना गाननानै बाजाराव थांनाय दखना गाननानै स्कुलाव थांनाय दखना गाननानै जे जोङो सहर टाउनफ्राव बेरायनाय बेफोरो दासिमबो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। लोगोसेयैनो लोगोसेयैनो जोंनि ओनसोलाव हौवा मानसिफोरखौ दानि देरफुनाय सेंग्राफोरनि बेलायावहाय एथबां गामसा गाननानै टाउनाव बा बाजाराव बा स्कुलाव थांनायखौ नुवाब्लाबो जोङो माखासे बैसो गोनां सुबुंफोरखौ दासिमबो माने गोदोनि माने ट्रेडिसनेल जेनाखि बरनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेखौ गाननानै गामसा गाननानै जोङो बाजार टाउनफ्रावहाय बा जोङो ओ बेरायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेयैनो जुदि जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बांसिनै जोङो ओ बैसागु फोरबो फालिनाय बा जोङो माखासे जोंनि बरनि दोरोङारि फोरबोफोर बेफोरावहाय जोङो खम माने गुबुन सानफोराव जोङो हौवा मानसिफोरखौ जोङो गामसा गाननाय नुवाब्लाबो जोंनि माखासे दोरोङारि जेनाखि ए फोरबोफोर बेफोर फोरबोफोराव दासिमबो जोंनि ओनसोलावहाय हौवाफोराबो हौवाफोराबो उन जानानै थाया। बेजों मा खालामो हौवाफोर फोरनि बेलायावबो हौवाफोरनि बेलायावबो आरनाइ गामसा गाननानै जोङो फोरबोफोरखौ बरफोरनि फोरबोफोरखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो बेखौहाय आरनाइ गामसा होननानै बुङोब्ला बरनि आरनाइ गामसा गानग्रा जोमग्रा दखना फास्रा होननानै बुङोब्ला जोङो दा जोङो सारा दुनियाव जोंङो भारत बर्षआवनो जोङो सिनाय जानो हादों। बेखौ जों होननानै मिथियो बा जोङो स जि आइ टेक जि आइ टेकबो मोननो हाबाय होननानै जोङो खोनानो मोनदों। दा बियो जोंनि थाखाय बुहुत गोग्गाथाव बाथ्रा होननानै जों बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा बियो जोंनिथिंनो जोंनिथिंबो बेबायदिनो ओ जेराव हाथाय बाजारफोराव बोराय बोरायखौ गोदोनि बोराय बोरायफोरखौ बिदिनो गामसा गानना फैनाय नुयो नाथाय आइजोफोरखौबो बांसिनानो दख दखना गाननानै बाजारावबो एबा बहाबा थांनायफोरावबो आइजोफोरखौ बांसिनानो दखना गाननायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन एबा बांसिन टाइमाव गानो। होनोब्ला जोंना मोनबा फोरबो दं बे फोरबोफोराव गासिबो जयै गामसा आरनाइ गानलायनानै जयैनो जों थानसालियाव फैलायनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय जे बैसागु फोरबोफ्राव बा जोङो माखासे दामग्रा आगजुफोरखौ दासिमबो फोरबोफोरावहाय बरनि दोरोङारि फोरबोफोरावहाय माखासे जेनाखि बरनि दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोन्दों ना मोनलिया।
नुयो नोंथां जोंनि जोंनाथ हारिमुवनो दामनाय देनाय गोदोनिफ्रायनो दंखायो खाम, जथा, सेरजा, सिफुं आरो दाखालि बावैसो गंगनाया सिनायथि मोनबावबाय जि आइ टेक मोननानै जोंनि बर' बिनि होननानै सिनायथि होजाबावबाय नङा होमबा नोंथां।
औ नोंग नथां।
बेफोरबायदिनो जो जोंना गोदोनि दामनाय आगजुफोरखौनो लानानै दाबो धोरोम सिबिनाय बा रंजानायफोराव सिगांनि बायदिनो ग्रोम ग्रोम दामो। बेबायदिनो बाहायनाय जायो आरो आरो जोंना
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोङो मा खाम, जथा, सिफुंखौ जोङो ओरैनो जोङो माखासे माबायावबो फालिनाय जाया जास्ट जोङो माने माखासे फोरबोफोरावल फालिनाय जाया माने बाहायनाय जाया बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय माखासे जोङो जेनाखि मोसानाय मोसानायफ्राव मोसानाया जोंहा बाहाय जोङो माखासे फैबाय थानाय गथफोरखौहाय फोरोंनायबो जायो दामनाय देनाय जेरै जों खाम दामनाय, सिफुं सुनाय बेफोरखौ जोङो माखासे ग्रुप खालामनानै जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरखौ जोङो फोरोंथाइ होनाय जायो जाहाथे जोंनि उन्दै उन्दै माने जोलैफोरा फैबाय थानाय समावहाय गाव गावनि हारिमुखौ माने सिनायथि होनो हायो बुहुमाव बा मुलुग दरबाराव सिनाय थि होनो हायो बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलावहाय गोबां माने नाजानायखौ नुनो मोनो ओ दानि उन्दै उन्दै फरायफुनाय गथफोर बेफोरखौ फोरोंनानै गालांनायखौ जों नुनो मोनो बा फोरोंथाइ होबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे जोङो खाम, जथा, सिफुं बेफोरखौ जोंनि ओनसोलावहाय गोबां फरायफुनाय गथफोराबो माने जोङो दामनो रोंनायखौ जों नुनो मोनो माने गोसो होनायखौ जों नुनो मोनो मानो होननानै बुङोब्ला बेबो जोंनि ओनसोलावहाय गोबां सुबुंफोरा खाम, ज जथा, सिफुं दामनानै गोबां माने ओनसोलावहाय बा जोङो गोबां गावनि भारत बरर्सआवहाय गावखौबो सिनायथि होनो हानायखौ जोङो जोंनि गेजेराव नुगासिनो दङ। दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय खाम, जथा, सिफुं दामनो रोंनायनि हारफोरा माबायदि दि नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनिथिंबो दा गामि ओनसोलावथक्षबांसिन गथफोरानो रोंफ्रा रोंफ्रामजोबोखौनो होनजायो मानोना बिदिनो सोलोंथाइ होनाया जोंनिथिंबो दङ आरो बेखौ नांगौ जोंनो हारिखौ फोथांना लाखिनो जोंनि हारिमुखौ बावा जाथों उनहालागि होननानै बेफोरखौ फोरोंखानाया जोंनि थिंबो सोलिगासिनो आरो नोंथां। दाथ' जों नुनो मोननाय बादिब्ला बैसागोफोरावबो फोरबोफोरावबो बांसिनानो उन्दै उन्दै सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौनो गासैखौबो खाम, सिफुं दामनाय खौ जों नुनो मोनो। आरो नोंसिनिथिंबो बेबायदि नुनो मोनोना नोंथां?
नोंगौ नोंथां नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलावहाय ओ बेफोरबायदि दामनायखौ बैसागु फोरबो बा माखासे फोरबोफोराव नुनायजों लोगोसेयैनो जोंनि ओनसोलावहाय बेफोरखौ लानानै बर'नि दामनाय देनाय दोरोङारि जेरैखि सिफुं सुनाय, खाम दामनाय जथा दामनाय बेफोरखौ लानानै जोंनि ओनसोलावहाय बादायलायनायबो खुंनाय जायो। बेवहाय गोबां रोखोमनि गोबां ओनसोलनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय माखासे दामगिरिफोरखौ लेंंहरनानै बेवहाय जोंनि ओनसोलावहाय मोनसे बादायलायनाय खालामनाय जायो। बे बादायलायनायाव जायफोरा ओ गावनि ओ हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै बेजों लोगोसे जाय जाय दामगिरिया साबसिन माने सिफुं सुनानै बा खाम दामनानै खोन्थानो हागोन बा दिन्थिनो हागोन बैफोर माने दामगिरिफोरनो माखासे बान्थाफोरबो होनाय जायो बा बान्था होनानै बै सुबुंखौ थुलुंगा होनाय जायो नोंथां। औ बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ औ बिदिब्ला दिनैनि रायज्लायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ दे नोंथां खुलुमबाय नोंथां।